हेल' नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा फ्रि दङना?
औ फ्रि
औ अब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन।
औ नोंथां सावरायनो हागोन दे मा-मा आयदानि सायाव नोंथां।
अब्ला जोङो बर'फोरनि गारजा फुजा नि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां।
अ सावरायनो हागोन दे नोंथां औ।
औ ओ गारजा फुजायाथ' मा बर'फोरनि मोनसे फोरबो ना। बर'फोरा बेखौ रायजोयैनो जयै फुजा होयो आरो माने बर'फोरनि मोनफ्रोम गामियावनो बाथौ आरि सुबुंफोरा मा बे गार्जा फुजाखौ होयो आरो। बर'फोरा मोनफ्रोम गामियावनो गादजासालि थाखायो गंफा गं बिदिनो बै गार्जासालिफोरावनो बिसोरो मा ज'यै रायजोयै ज' जानानै बे गार्जा फुजाखौ होयो।
नंगौ नोंथां दिनो
गार्जा फुजा होनो थाखाय रायजोनि मानसिफोरा मा खालामो बिदिनो सानसे साननैसो सिगां गार्जा फुजा होनायनि थाख होनो थाखाय दिनो न'खर न'खर माइरं आरो रां खांनानै बिसोरो मा मोनसे दिनखौ थिग खालामनानै गार जाखौ होनाय जायो बे बर'फोरनि गार्जासालिया मा जायोनो बिदिनो बिफां लाइफांजों बुंफबनाय निजोम जायगा जायो। बेयाव बिसोरो मा बिदिनो बैसां बादि न' फिसा फिसा फिसा लुनानै बे बैसांफोरावनो मा मोदाइफोरखौ आस'न होनाय जायो आरो। बिसोरो औ। आस'न होनाय जायो बिदिनो बर'फोरा गार्जा फुजाखौ रंजालि बैसागु फालिनायनि उनावहाय खुङो आरो बिसोरो मा फोथायो जे बैसागु फोर्बोफोराव बिदिनो न' न' हाब लायनानै जालाय लोंलाय जाबाय रंजाबाय गावजों गाव मा बैसागुआव रंजाबाय बहाबा थांबाय बखौबा मोन जाबाय बेबाद बिदिनो बेफोरावहाय मा थांलाय फैलाय जानानै बिसोरो औ खालाय दैफोन उम खालाय दैफोन जानायखौ फोथारनो थाखाय बिसोरो मा गामि नाङैनो ज'यै गादजा फुजाखौ होनाय जायो उम जाहाथे गामिनि दाय दस खालाय सुवाफोरा मा जायो गोथार जाफिनो। बिनि अनगायै बर'फोरनि गेजेराव गार्जाया गोबां मुंनि दङ जे रै लोखि गादजा आसु गादजा गाव गादजा गोबां रोखोमै दङ। जेरै गादजा दिपसिन गादजा सिपसिन मावरिया गादजा सावरिया गादजा आरो बैफोर गाद जाफोरखौ मा बैफोर गार्जाफोरा मा गार्जानि मोनफा मोनफा दालाय आरो। थाङोब्ला मोनजिगुथा रोखोमनि गादजा दङनो बर'फोरनियाव। बिदिनो गाद जा होनायनि सिगां मा गामिनि मानसिफोरा जुदि गामियाव सुवा सुथि दङना गैया बेखौ सिगांनो सोंग्रो खायो जाहाथे बिनि गार्जा होनायनि सिगांनो बैफोर सुवाफोरखौ फोथारो। फोथारना लायो बेबादिनो गाद मोननाय गोबां रोख मोदाइफोरनि मुं जेरै मावथानस्रि बोराय राजा महादेब आखाइस्रि जोमोन जोला बरमालि बेफोर बैसोर मोदाय मोदायजोफोरा गार्जायाव आस'न मोनो जाय सिगा मोनो आरो बैफोर मोदाय मोदाय जफोरखौ बर'फोरा मा फालियो फुजा होयो गाबस्रियो बैफोर गारजासालियाव दायदसफोरखौ उद्रायो बेनि उनाव मा खजाहखांनानै गामिनि मानसिफोरा गामिखौ गोथार जाबाय होननानै फोथायो गोथार खालामो आरो बिदिनो जोंनि गामियावथ' गारजासालि गैया औ नाथाय गुबुन गुबुन गामिफोराव बिदिनो गार्जा होनायखौ आङो नुनो मोनबोदों बांसिनै बिदिनो जाय गामिया बांसिनै बाथौ धोरोमारि सुबुंजोब आरो बैफोर गामिफोराव गंफा गंफा गारजासालिया थाखायो आरो बिसोरो मा जयैनो गारजा होयो ओरै जोंनि अब्ला नोंथांमोननि गामियावबो गारजासालि दं नामा आरो बे नोंथाङा गारजा फोरबोनि सोमोन्दै एसे बेखेवना होदो
औ जागोन नोंथां औ नोंथाङानो गारजानि सोमोन्दै बेखेवलांखाबाय थेवबो आं एसे बे
नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गारजाखौहाय गामियाव गामि गामि मोनफ्रोमबो बुंनो थाङोबा मोनफ्रोमबो गामियावनो होनायखौ जों नुनो मोनो मोनफ्रोमबो गामियाव बाथौआरिजों लोगोसे ब्रह्म बेसोर थायोना जायफोरा ब्रह्मफोर दग्रा बेिफोरथखार ज जायफोरा बाथौआरि बेफोरखौल' जोङो गारजा होनायखौ नुनो मोनो
औ।
बि गारजायावहाय गारजा होनायनि जायगाखौथ नोंथाङा बुंलांखाबाय नंगौ बेबायदिनोाय बिफां लाइफांनि बारिै सिङाव बबेबा बिखौ सायख'नानै लानानै बेवहाय गारजा फुजाखौ होनाय जायो आरो गामि नाङैनो ज' लोगो जानानै
औ
गारजा होनायनि सिगां बेबायदिनो नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदिनो एसे बिदिनो साननै सानथामसोनि सिगांनिफ्रायनो बिसोरो माइरं बा रां बिदि खांनानैहाय लागोरो
औ औ।
ओमफ्राय बेबायदिनो बिसोरो गारजाखौ होनायखौ नुनो मोनो आरो गारजायाव आं नुनायावथ' बांसिनानो हौवाफोरखौल' थांनायखौ नुनो मोनदों आरो
औ
औ ओमफाय बेबायदिनो गारजायावहाय बाथौआरिफोराल' गारजा होयो
ओम
धोरोमावहाय
मा होनना बुङो द' एथ' नोंथांङानो बुंलांखाबाय जे गाज्रियावहाय मा मा मोदायखौ फुजिनाय जायो जेनेबा मा मा गार्रिा होनाय जायो नोंगौ जोङो बुंनो हायो गारजाया मोन जिगुथा रोखोमनि दङ। माखासेखौ बुंजोबनो बाव बावबाय आङो बावनाया थेवबो माखासे दङ बेखौ खोन्थानो हायो जेरै नों थाङा द'हाय बुंलांनाय बायदियानो लोखि गारजा दङ जोंहा आसु गारजा बेबायदिनो गामि गारजा माने गाव गारजा होननानैबो बुङो बेखौ
औ
थिया गारजा गुगु गारजा बेबायदि बिदिनो गारजा आरो गोबां रोखोमनि गारजा दं आरो ओमफ्राय जोङो बांसिनानो लोखि गारजाखौ होनायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय बे गारजाखौहाय बैसागु रंजाखांनायनि उनाव जायो दहाय नोंथाङाबो बुंलांखाबाय
औ
नोंगौ बे गारजाखौहाय बैसागु जोबनायनि उनावहाय होयो बेबायदिनो बैसागु रंजानायाव जेनेबा सोरनिबा न'खराव खालाय दैफोन जाफ्लांहैबाय गाफ्लांहैबाय बेफोरखौहाय फोथारनो थाखाय औ
गामियाव गामि नाङैनो लोगो नांनानै ज' लोगो नांनानै आरो गारजा फुजा होनायखौ जों नुनो मोनो
औ
बेवहाय थालाय लायो नङाबा हारसा मोदाय होननायबो मोनसे थालाय लायो ना
औ नंगौ नोंथां
बर' दौरि हारसा दौरि औ बर' दौरि हारसा दौरि बेबायदि दंलाय लायो आरोना आंबो बारा मिथि मिथिजोबा मानोना आंबो थांफेरनाय जायाखै बे गारजायावहाय
नोंगौ नोंथां
औ बबेबा बबेबा बिजाबफोराव आगोलाव फरायबोनो मोनबाय नाथाय मोगथाङाव दासिम नुफेरनाय जायाखै आरो
औ
बेबायदिनो गारजानि गारजासालिया बेबायदिनो जायो आरो बिफां सिङावनो जायो ओमफ्राय मोदायफोरनोहाय बिदिनो महादेबनो थाखाय महादेबनो आसान होनाया जाबाय बैसां लुनानै ओमफ्राय बै बैसङाव गाखोनो थाखाय जां अ बिदि होलाय लायो आरोना
औ नंगौ नोंथां आथिखालाव बिदिनो खाय खायफा खायफा बिदिनो इथा सिमटजोंबो लुनाय नुनो मोनो
औ सिमेन्टनिखौ लुनायखौ जों नुनो मोनसै आरो औ बेबायदिनो बेनि अनगायैहाय गुबुन गुबुन मेरला मोदायफोर दंबावोना जेनेबा नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बिदिनो बिदिनो मावथानस्रि आखायस्रि जोमोनस्रि जेला बरमालि बेफोरबायदि जेखाइ बोराइ खबाइ बोराइ बेबायदि मोदाय दङ ना बिसि माख माखाै मोदाइफोर थानायखौ मा होनना बुङो बेखौ फिसा फिसा न' लुनानै होनायखौ जों नुनो मोनो आरो बोहाय औ बेबायदिनो थालिर बिलाइ बिसोर बिसिनानैहाय
सिन्दुर फोथा बिदि होलाय लायो गय आलारि धुप बाथि सावनानै होयो आरो बेनो उनाव हाय मोदायफोरनो जेरै बुलि बोरलि होनायखौबो जों नुनो मोनो
औ।
बोरमा दाउ बेफोरबायदि बुलि होनायखौबो जों नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
मोजांबाथ' आ
बाथौआरिफोरा महादेबनो बा बोराइ बाथौनो दाउ दाउला गोजा मासे होखायो नालाय।
औ।
बेबायदिनो गारजायावबो बिदिनो होयो खोमा बिदि होनायखौ खोनानो मोनो आरो।
औ।
औ दाउ मासेनो बिदिनो खावसेखौ ओ सावनानै थिंख्लिनि जौजोंहाय बावनाय जायो होननानै बिदि खोनानो मोनो आरो।
औ।
बिदिनो मावथानसुयैनोहाय थालिर गोमोन हाथासे ओमफाय दाव मासेनि खावसेखौ थिंख्लिनि जौजों बिदि बावो बिदि होनलाय लायनायखौ गोदो आगोलावहाय बिजाबाव फरायबोनो मोनबाय।
नोंगौ नोंथां औ।
औ। बेबायदिनो ओ गारजा होनायनि सिगां गामियावहाय माबाफोर सोरहाबाफोर सुवा बेबायदि दं नामा दहाय नोंथाङा बुंलांनाय बादि नंगौ थारैनो। सोङो औ मिथियो ओमफ्राय जुदि फुजा होखांनानैसो जुदि मिथियोब्ला बै गारजा होनायावहाय। फुजा होखांनानैसो जुदि सोरबाया गामियाव बिदि सुवा दंमोन बिदि होननानै मिथियोब्ला अब्ला बै फुजाखौहाय जायाखै होननानै फोथायो आरो गोदानै फिन गोदानै फिननाय जायो।
औ आरो बै गारजा होनायनि खरसाखौ सुवा गोनां न'खरा बाननांगौ जायो।
बाननांगौ जायो औ। बेबायदि होननानैहाय मिथिनो मोनो आरो गारजाखौहाय।
औ थारैनो आंबो बेफोर बाथ्राफोरखौ खोनादों नाथाय नुनाय जाया। आरो अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा? बिदिब्ला जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो फोजोबसै ना नोंथां?
जागोन नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां औ।
औ